औ-औ नोंथाङा खोनादोंना
ओं खोनादों नोंथां बुं
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिनामा दायो
औ फ्रियानो दं नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा फ्रि ब्ला जोङो दिनै ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो। आ औ-औ अब्ला जों दिनै आबादनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
अ जागोन नोंथां जागोन
अ। थ' अब्ला आं नोंथांमोननिथिं माने ओ नोंथांनियाव मोननैसो कुइसन सोंसै आरो। जे नों औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं आबाद मावोना मावा ओमफ्राय मावोब्लाबो मा मा रोखोमनि आबाद मावो बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
अ बुंनो हागोन नोंथां
औ
दाथ' आबाद मावनायनि सिजेन दैज्लां बोथोर
औ
आबादखौ मावगासिनो जोंनि गा जोंनि ओनसोलावबो माइ आबाद माइ आबाद मावगासिनो आबाद मावनायाव जोंनो नांगोल जंगाल बेफोरनि जोबोद गोनांथि दानि दिनाव जों बेफोरखौ बांद्राय नुनो मोनला बाहायनाय गोदान मुगायाव दा ट्रेक्टर बायदिजों जों हाले एवो
औ औ
गोदो गोदाय जों नांगोल जुंगालजों हाले एवबोनानै आबाद मावबोयोमोन
औ नंगौ
दा अ माइ गायगासिनो आबाद मावनायाव जोङो रनजित माइ आसु माइ बायदि बायदि माइखौ मावनाय जायो आरो
औ-औ
ओ ओमफ्राय जोङो फार्स्टावनो आबाद मावनो गोनांबा हाखौ हाले एवग्रोनानै लानांगोन हाले एवग्रोनानै गिबियावनो मोजाङै फार्स्टावनो हालेवनायखौ जों खारायनाय होननानै बुङो नैथि खेब हाले एवनायखौ जोङो खामार होननाय होनना बुङो जोङो थाम खेब्रै हालेवनानै खोथियाखौ गिबियावनो फोग्रोनानै लानांगोन खोथियाखौ फोनानै लानायनि से मास से मास खावसे उनाव जोङो खोथियाखौ फुनांगोन फुनानै हाल एवना लानानै मोजाङैब दैज्लाङाव थ' दै नांखागौ नालाय हाले एवनायाव फोथाराव दै थायोब्ला जोङो बेहाय हासार बायदिसिना होनानै माइखौ जों गायो
औ नंगौ
ओ जादोंना नोंथां
औ-औ नंगौ नंगौ
ओ माइखौ जों गायो गायनानै आरो बेबायदिनो हा हानांगौ बायदि बिबांनि हासार होनांगोन नांगौ बादि बिबांनि दै होनांगोन अब्लासो मोजां जागोन ना
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां
ओ ओ नोंथाङा आर माबाफोर मिन्थिनो लुगैबावो नामा
औ माने ओ मिन्थिनो गोनांलाय दंबावो माने जोंनिथिंबो माइ आबादानो माने गुदि जानानै फैयो माने गासैनिबो थाखाय माइ आबादानो गुदि जायो आरो आबादारिफोरनि थाखाय
नोंगो नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं आरो दैज्लां बोथोरावथ' माइ मावो आरो माबाफोर मावबावो नामा दैज्लां बोथोराव आबाद
दैज्लां बोथोरावथ' जोङो एसे बोरि हायाव जोंनोथ' जानो थाखाय ओंख्रिबो नांगौ नङा होमबा नोंथां दा दैज्लां बो थोरबाबो जों एसे बोरि हायाव बेबादिनो जानाय ओंख्रिफोरखौ मावो आरो मेगं खिथि मावो बेबायदिनो लेस्रा भेन्दि मैथा फल जिंखा लाव खुमब्रा बेबायदि आबाद मावनायबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव
औ औ औ औ होनबा नोंथांमोननियाव माने गोबां आबादफोर मावो आरोना
गोबां आबाद मावो नोंथां
औ औ
माने जोंनि जिउ खुंनाय गासिबोथ' सुबुङानो साख्रि मावा नङा होमबा नोंथां खायसे सु आबाद मावना आबाद मावनानै गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामा सानना लायो आबाद मावनायखौ
औ नंगौ नंगौ
बेबायाददिनो मावो आरो दैज्लां बोथोरावबो ओंख्रि बायदिसिना मेगंनिबो खि थि मावो आरो माइ आबादबो मावो
औ औ
औ
होमबा ओ ओ अब्ला नोंथांमोन माने नोंथांमोननि ओनसोलजों माने गोबां आबादखौ मावनाय आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नुनो मोनो नोंथां
औ अब्ला नोंथां आं जोंनिथिंनि बेखौबो बुंसै एसे माने जोंनिथिंबो औ जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोराव दायो माइ आबादखौ मावदों माइ आबादखौथ' नोंथाङा बुजायलांखाबाय जेरै मारै गायो मारै मा नांगौ ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय हौवाफोर गायो ना हिनजावफोर गायो माइखौ
माइखौथ' जोंनिखि बांसिनानो नुनो मोनो आइजोफोरा गायो आरो सास साफा सानै हौवाफोराबो हौवा सुबुंआबो गायो आरो
अ अ
बेबायदिखौ जों नुनो मोनदों
औ ओहो जोंनि थिं माने ओ हिन जोंनिथिंबो हिन्जावफोरानो गायो आरो हौवाफोर गाया गायनायखौ नुनो मोना
अ
औ औ औ नंगौ ओमफ्राय आं जोंनिथिं ओ मा मा गायो बेखौ बुंसै ओ गायनाय माने आबाद होनबाथ' गोबां रोखोमनि दङ बे माइ आबादा माने बोथोरनि आबाद जायो ओमफ्राय जोहा ओ माने मैगं थाइगंफोरबो दंसोयो बेफोर जेरै जिंखा फरला बेफोर मेसें दैलां माने मोननैजों मोनसे बुंबाय आरो आं जिंखा फोरला बेफोर आलु बेसर बेफोरबायदि गायसै आरोना जोंनिथिंबो ओमफ्राय आरो जोंनिथिं मोनसे माने गोबां ओ मानसिफोर गायो होनना बुङोब्ला सा साहा आबादखौ जोंनिथिं ओ गोबां रोखोमैनो मावनाय जायो आरो साहा साहा आबाद जेरै ओ मा होनगोन बेखौथ' मा होनगोन इखो गायखाना दोननायानो जाखायो गोबावनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो ओ सिजोन बाय सिजोन माने बिलाइ मोनबाय थायो आरोना बेखौ बिलाइखौ खायो
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां बुं
ओमफ्राय बे ओ बिलाइनिफ्राय जोङो माने साहा आबाद ओ जेरै साहा बिलाइ न'आव लोंनाय साहाफोरा बिनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो ना औ ओमफ्राय आसामनि बे नैबे आसामनि ओ साया माने मुलुगनाङैनो मुंदांखा आरो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय बेखाय ओ जोंनिथिं ओ बेखौनो गायो ओमफ्राय बेफोराव जोङो नुनो मोनो जे ओ जोंनिया गामि ओनसोल नालाय बेखाय गोबां आइजोफोरानो ओ माइफोर गायालासेनो बेफोरावसो थांनाय नुसै आरो दानिया माने माइआव जोंनिया ओ मा होनगोन ओ सानसे गायगासेयाव माने जोंनिथिं एसे खम होयो होननानै आइजोफोरा माने बेफोरबायदि सा बिलाइ खानायफोरावसो बुरजा बुरजा फैसा मोनो होनना थांनायखौ नुनो मोनो आरोना सानसेयावनो माने औ ओमफ्राय बिदिनो ओ बेखौ ओ दैलां बोथोराव माने बिराद बिलाइ खानायखौ नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय बेनिफ्राय औ ओमफ्राय मेसें बोथोराव जोङो खोलोम होनानै बेखौ नेक्स्ट बोसोरनि थाखाय जोङो बेखौ दोननाय जायो आरो साहा आबादा
अ नोंथां जोंनिथिं साहा आबादखौ मावनाय जाया आरो नोंथां
अ
बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो मेसें बोथोराव जोङो बेसर टिसि काला बेबायदिखौ होनाय जायो आरो बोरि हायाव बेफोर बांद्राय दैनि गोनांथि जाया बेफोर आबादाव
ओ ओ नंगौ ओ ओ उम
नुनो मोनो आरो
ओ ओमफ्राय नोंथाङा ओ नोंथांमोननिथिंथ' बेसरफोर गायो होम बा नोंथाङा बेसरखौ मारै गायो एसे बुजायनो हागोन नामा?
अ नोंथां एसे बुंनो हागोन औ
औ
बेसरखौथ' जों गायनो थाखाय जेब्ला आबाद फोथाराव माइया जोंनिया मोननानै हानायनि सिजेन जाया होमबा माइखौ जोंनायनि उनाव जेब्ला बोरि जायो हाया मेसें बोथोराव दै थाया अब्ला जोङो बेखौ दानियाथ' मो सौजों हालेवनायखौ बांद्राय नुनो मोनला ना बेखौबो जों ट्रेक्टर जों मावनाय जायो आरो हाखौ बेबायदिनो ट्रे खेबसे बा खेबनै एवनानै लाबाय बेनि उनावहाय जोङो बेसरखौ बेहाय खोथियाखौ जों जा बायदि फोयो। बेबायदि जों इसोरखौ फैयो बेनि उनाव बेसराव जोङो मो-मोनसे आबाद मावनो गोनांबा दानि दिनावथ' जोंनो रासायनारि हासार हासारबो जोबोद गोनांथि जायो। बेबायदिनो हासार बाहायनांगौ जायो गोबोरखि हासारबो बाहायनांगौ जायो। आरो बायनानै मोननाय बायदि बायदि हासारखौबो जों बाहायनांगौ जायो आरो नोंथां।
औ औ।
नोंथांमोननिथिं बेबायदि आबाद मावा नामा होमबा?
ओ जोंनिथिंबो मावो माने बेसरखौ माने गोबाङानो गायो। ओ बे ओ माने माइ जोबनाय लोगो लोगो माइ गायनाय जोबनाय लोगो लोगो बेखौ बायनाय जायो आरो। औ। माने जोंनिथिं मइेनलि माने जोंनिथिंल' नङा गासिबो मेनलि माने बेखौ थावनि थाखायसो गायो बारायानो। औ ओमफ्राय बेखौबो जों मैगंबो जानो हायो आरो ओंख्रि।
बे औ औ नंगौ नोंथां। बेनि बिलाइखौ खानानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंबो जायो।
औ औ नंगौ औ। ओमफ्राय ओ औ बुंलाय।
आ। गिबियावनो नोंथाङा बुंलाय औ खोनादों। दे बुंग्रोलाय नोंथाङा माबाफोर मिथिनो आद्रा दंबावोबा।
बुंथिनो माने ओ आरो ओ दैलां बोथोरावथ' माइ माइनि अनगा जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव आरो आं बुंनो जोंनि ओनसोलाव आरो फाथोनिबो गायनाय जाबावो फाथोनि आबाद।
अ फाथोनि आबाद दे बेनि बा ओफ्राय नोंथाङा एसे गुवारै बुंलाय माबायदिहै बानायो बे आबादखौ।
औ आं एसे बुंसै ओ माने बेखौ गायनो औ जोङो गायनो थाखाय ओ बेखौ मा होनगोन जेनेबा हा थानांगौ हायाव जोङो हालेवग होनानै हाफोरखौ गुन्द्रै खालामग्रोनानै लाग्रोनांगौ। ओमफ्राय बेनि उनाव ज जोङो ओ बेगरफोर बायनानै बा मानिफ्रायबा लाना फैनानै बेखौ जोङो ओ मा होनगोन हा सिङाव ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरोना फाथोखौ।
अ फोनानै होनायखौ औ।
बेयाव जोङो हासारफोर होसिगोन बा गोबोरखि हासारफोर बेफोरबायदि देरनायनि उनाव आरोना। ओमफ्राय बे औ बेनिफ्राय जोङो ओमफ्राय जेब्ला बियो देरो गेदेर जायो। अब्ला जोङो बेयाव बिनिफ्राय ओ मैगंथ' मोनखायो।
औ औ नोंथां।
फाथौ मैगं औ ओमफ्राय बिखौ बिनिफ्राय जोंहा आरो माने माबा मोनबावो मा होनगोन। दिरुं मोननो हायो आरोना फाथोनि।
औ फाथोनिफ्राय बानाय औ औ।
औ जेरै फा-फाथोनि बस्थाफोर बेफोरखौ बानायनाया। बेनिफ्राय मोननो हायो आरो। औ ओमफ्राय बेखौनो जोङो जेब्ला फोरानो। अब्ला बेनो माने नारजि हिसाबै जोङो मैगङाव नुनो मोनो आरोना ओंख्रि। नारजि ओंख्रि हिसाबै औ जेरै नारजि अमा बेदर ए नङा अमा बिबु बेफोरबायदि जानायखौ खोनानानै मोनो आरोना मुंदांखा मैगं हिसाबै ओंख्रि हिसाबै।
औ नोंथां। नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनि।
औ
ओ जेनेबा जोंनि जिउआव जोंनि जिउआव माने आबादा जोंनो मानि थाखाय गोनां आरो जों आबाद मावनानै माबादि मुलाम्फा मोननो हायो होनना नोंथाङा साननो हायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां माने आबादाथ' माने जोंनि जिउ खुंनाय राहा जिउ खुंनायाव जोबोद गोनां। माने आबाद गैयाबा जोङो माने थांनानैनो थानो हानाय नङा आरोना जेनेबा सोरबा साख्रि मावोबा ओमफ्राय आबादखौनो मावाबा गासिबो साख्रि मावनानै होमब्ला सोर माने जाहोगोन आरो बेफोर साख्रिआवलाफोरखौ बेनो माने आबादानो गोनांथि जाना फैजोबो आरो गासैनिबो जिउआव माने आबाद मावाबा जोंहा जाग्राबो गैया जानो लोंनो गैयि माने बिदि जालांगोन आरो ना ओमफ्राय बेनिखायनो जोङो माने आबाद आबादा गोनांथार जिउआव माने बियो जिउ खुंनायाव हेफाजाब होयो आरो जोंखौ।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा माबाफोर बुंगौमोन नामा बिनि सायाव मे एसे मोजां हो
बेनि सायाव मोजाङै माने नोंथाङा बुंनायाबो थिगानो नंगौ बेनो
औ
जों गासै सुबुङानो सोरखारि साख्रि मावा नोंथां नंगौ ना? जोङो आबाद जोङो आबाद मावनानै जाखिनि जोंनो जानो थाखाय- थ' जोंनो आदार आबादखौ नांथारगौ जोंनो माइ गायनानै जोङो माइरंखौ जानानै गासै सुबुङानो साख्रि मावनाय सुबुङानो जा ओरैनो थानाय सुबुं